हेल' नोथां?
औ खुलुमबाय नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ आं नों थांजों बैसागोनि बागै से सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
थां।
उम। बैसाागनि बागै एसे फोरमायना फ्राय नोंथाङा मा मा मिथिगौ माबायदि फालिनाय जायो नोंसोर निखैजाय।
ओ जोंनिया बैसागुखौ ओ मा होनो गिबि दिनखालि बैसागुखौ जोङो मोसौनि बोरमानि बिदि फालिनाय जायो आरोना। औ ओमफाय जोङो मोसौखौ दैमायाव थुखैयो बा फख्रियाव जोंमोसौखो थु खै खांनायनि उनाव फान्थाव दिग्लि लिथि थाराय गाज्लि हालदै पानिलाव स सारना होनाय जायो आरो। औ ओमफाय जोङो बे नैथि दिनखालि मानसिफोरा गावबा गाव जोङो गेदेरा उन्दैखौ स सनमान होयो उन्दैया गेदेरखौ सनमान होयो आरो। उम बिनि उनाव जोङो गोखा गोखैबो जानाय जायो उम
बिदिनो औ औ औ बैसागो औ बैसागो होनबाथ' लुथिखायो जोंनि बर' हारिनि ओ मा होनो बेखौ बयदोंबो मिथि थिजानाय गेदेर फोरबो होननानै मुंदांखा।
औ।
औ बेखौ जोङो जोंनिथिंजायबो बिदिनो फालिनाय जायो आरो। ओ स्नि सानसिम फालिनाय जायो जों बैसागुखौ।
औ।
औ गिबि सानखौ जोङो मोसौ मैसोफोरनि बैसागो हिसाबै फालिनाय जायो आरो। मान औ मोननैबो बाहागोआव फालिनाय जायो जोङो मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु। औ गिबि सानखौ जोङो मोसौ बैसागो हिसाबै फालियो। बेयावबो गोबां नेमखान्थि दङ मोसौ बैसागो फालिनायावबो जेरै मोसौखौ थुखैनो लाङो दैमा एब बा गोथार खरसे हाखरफोराव बेयावबो जोंनो गोबां मुवा फोरनि गोनांथि जायो जेरै दिग्लिलिथि ओ थाराय हालदि ओबेनिफ्राय माबा बुंङो लाव फान्थाव गोबां मुवाफोरनि गोनां थि जायो आरो। बेेफोरखौ जोंङो ओ खांथिंना लाबो लाबनानै बेखौ हायो आरो फिसा फिसायै हानानै बिनिनो माला सुनाय जायो आरुं जिरनानै ओमफ्राय माला सुनायखौ जोंङो मोसौनो गानहोयो। बेनिफ्राय जोंङो हांगार फोनो मोसौनियाव फथा फो आरो हांगारजों बानायनाय जेरै एसे जाथिथावफोर होनानै। बेनि उनाव फोननानै जोंङो लाना थाङो आरो थुखैनो दैमा एबा फख्रिफोराव। लाना थाङो थांनानै जोङो मोखौखौ थुखैयो बेयाव ओ लाव फान्थावखौ जोङो मोखौनाव थु ओ खुबैनाय जायो आरो आगोलनिफ्राय सोलिबोनाय जेरै मेथाइबो रोजाबनाय जायो जेब्ला जों थुखैयो मोसौखौ लाव जा फान्थाव जा बेबादि आगोलनिफ्राय जोंनियाव था खानाय बर' हारिनाव मेथाइ दं आरो। बेखौ रोजाब रोजाब थुखैयो खुबैनानै बेनि उनाव जि फागा फुरान दोङोमोन बेखौ जोङो गारनानै गोदान दोनदाल लगायनाय जायो आरो मोखौनो।
उम।
बेनि उनाव जोङो मालाखौ माला सुनायखौ जों मोसौ गुलियाव आलायना दोनफैयो आरो। माला सोनानै अ बिदिनो बेनि उनाव गोखा गोखै जे नोंथाङा होनलांबाय गोखा गोखै अ। जोङो खाबथिंनाय मेग हाग्रानिफ्राय गोखा गोखै गोबां बिदनि खानानै संनाय जायो आरो, ब आगोलनिफ्राय मानिबोनाय आबौ आबैमोननि समनिफ्राय जेरै गोखा गोखैफोरखौ संनानै जायोब्ला जोंनि जों गोबां बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै फोथायो आरो। औ बेनि बेबायदि संना जायो जानानै ओ जोंङो गामि गामि गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गथ' गथायाइ जयै लोगो नांनानै जोंङो जोंनि दोरोंङारि गाननाय जोमनाय दख ना जेरै जोंनि बर' आइजो फोरा दायो न' न'आवनो गावनि आखाइजों दख'ना थावसि बेफोरखौ बायदि बायदि गाबनि गाननानै जोङो गोमो गोथां गाबनि गाननानै ओंखारलाङो आरो, जोंङो मोसानो रंजानो न'फ्रोमनिबो न'खर न'खर जोंङो हाबनानै मागियो। मागिनानै बै न'खरनियाव जों गाहाम हामल हामलायथिनाय होयो आरो बेनि उनाव बै न'खराव ओमफ्राय जोंनो माइरं एबा फैसा बेबायदि हरनाय जायो आरो बैसागोनि मुंआव। जायजों हायो। औ बेबायदियैनो जोङो थांनानै मोसानानै, गावनि गामि बा गुबुन गुबुन गामियावबो थाङो आरो जोङो ज' ज। जयै।
औ।
अ बेबायदि फालिनाय जायो आरो। बैसागोखौ बेनि उनाव बै बैसागोआव जोङो रंजानायजों लोगोसे, जोंनि जे न'खरनि बिमा गुरु बिफा गुरु जाय थैलांबाय।
औ।
जो गोसोखांनाय जायो बाउनाय जायो आरो बेसोरनोबो जोङो। जेरै बोखाय बेदर बेफोरबायदि बाउनाय जायो आरो बेबायदि गोबां नेम खान्थि नुनाय जायो आरो, बैसागु बोथोराव।
ओ नोंथाङा खामखौ बोरैबान बानायो फोरमायना होनो हागोन नामा?
खामखौ बोरै बानायो, आं दा बेफोरनि बागै एसेबां मिथिया मिथिनाया।
औ नोंथां। नोंथाङा जा मिथियो बेखौ एसे फोरमायनानै होदो।
खामखौ जोङो जुनारनि बिगुरनिफ्राय बानायो होननानै खोनायो आरो। इनि उनाव ओमफ्राय सिफुंखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायखानाय जायो।
औ औ बेयावबो गोबां सिफुंनि गरंआ गरंबा बिदि आरो ल जोंनि जेरै दोरोङारि दामनाय देनायफोरा आगजुफोरा। धल गंगोना खाम सिफुं बेफोरनो आरो बर' हारिनि दामनाय देनायफोरा बेफोरखौ ला औ औ बेनि बागै आं एसेबां मिथिया नोंथाङा मिथिगौ नामा?
उम
दामग्रा देग्रा आगजुफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायसाय मिथिगौब्ला
ओ आंबो बांद्राय मिथिनाया मिथिया। आङो ओरैनो एसे मिथियो आरो माने खामखौ जोङो सिसु बं फां नङाब्ला खान्थाल दंफांनिफायबो बानायनो हायो बेनिफ्राय जोंदि दिरुं बायदि खायोना दलाव बेखौ मैसो बि गुरनिफ्राय बानायनाय जायो।
औ औ
ओं ब-बांद्राय मिथिया आंबो। जा मिन्थि बेखौनो फोरमायनानै होबाय नों थांनो।
अ बे ओमफाय खोनानाय मथै जेरै बावखुंग्रि हाजोआवबो जों बैसागोखौ फालिनाय जायो आरोना। बर' औ जोंनि बर' हौवा हिन्जाव गासैबो जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय ओ गोदजा ब्लाउस जेरै दख'ना गोमो बेबायदि गाननानै बेयाव थांनानै फालिहैनाय खोनायो आरो आं थांफेरना मोना खै मोननायालाय।
उम
औ बावखुंग्रि हाजोयाव थांनानै बारना थैनाय आगोलनि ओरै बाथ्रा दोङो आरो बेनिफाय बिबायदि बैस सागो फालिहैनाय खोनायो ओजोंहाय।
औ
औ खाम सिफुं जथा गंगोना धल गासैखौबो लांनानै ओजों ओजोंबो बैसागो फालिनाय जायो। आरो औ बेबायदि गोबां ओ आइजोफोरा दानाय दख'ना थाव सि हि बायदिफोरखौ मोननाय जायो होनना खोनायो आरो बावखुंग्रि हाजोयाव। बेनिफ्राय जेरै जोंनि दोरोङारि ओंख्रि अनलाजों दाउ साम'जों उम सबाइ बेबायदिखौबो ओजों मोननाय जायो आरो बावखुंग्रि हाजोयाव औ बेबायदिनो ओ आगोल जेरै रंजानाय बाजानाया जेरैमोन बांसिनमोन दानिया आथिखालाव एसेबां नुनो मोननाय जाया आरो बैसागोयावबो।
औ
औ आगोलाव जेरै गासैबो ज'यै ओंखारोमोन ओ गथ' गथाय बोराइ बन्थ' दानि सुबुंफोरा ओरै ओंखारला आरो जोबोर खम जालांनाय नुनो मोनो। आथिखालाव आरो गाननाय जोमनाय सिफोरनि बागै एसे ओम नोंथाङा मिथिगौ नामा बैसागो बोथोराव मा मा गाबनि गाननाय जायो।
जोङोथ' बैसागु बोथोराव ओरैनो ब्लाउस गोजा दख ख'ना बिदन गोमो बा मोनसे जोङो गोदोनायाव लायो मोनसे आर'नाइ। गोदजा गाबनि जान्जियावबो बायदि बायदि गाब नि गाब आर'नाइ। थायो आरो जोङो जेरै गोथां गोद जा गोमो फान्थाव गाब। बेफोरबायदिनो बायदि बायदि गाब खो लानाय जायो।
औ जेरै हौवाफोराबो गामसा गोथां गानो औ आर'नाइ। हिलायो। खर'आवबो खायो। जान्दियावबो खायोना औ बेबायदि ओं खारो आरो। गासै माने दोद रोङारि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गाननानै ओंखारो आरो जों बैसागो समाव।
औ
औ आरो दैज्लां बोथोराव जोङो बेसे खस्थ' खालामनानै आबाद मावनायनि सिगांनो माने बैसागुखौ फालिग्रोना लायो माने रंजाग्रोना लायो आरोना मानसि फोरा औ आबाद
बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि गोदान बोसोर हिसाबै जोङो रंजा बाजायै फालिनाय जायो।
जायो गोजाम बोसोरखौ ओ बिदाय होयो गोदान बो सोरखौ बरायो आरो बैसागो जोङो
औ
औ बेबायदि गोबां नियम खान्थि दङ बैसागोआव।
औ
थासेयालासि फालियो आरो बैसागोखौ। स्नि सानहालासि
ओम
औ नोंथाङाबो थांफेरबाय दा मोसानो?
मोसानो ओंखारो जोंबो ओंखारनाया गामि-गामि बिदिनो सेंग्रा-सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाइ जयैनो ओंखारनाय जायो आरो ओम
दे बिदिब्ला नोंथांजों रायलायना गोबां बाथ्रा मिथिने मोनबाय नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि मा फालियो मारै मा मोसायो जोंनिया समाबो जोबथबाय दोथ'नोसै नामा दे दे गोजोनथो
गोजोन्थों नोंथां।